अ नोंथाङा
औ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै
औ
औ
नोंथाङा दा फ्रि दा
औ फ्रि नोंथां
औ बिदिब्ला आं उम बर' हारिनि ओ माखासे फेस्टिभेल बा फोरबो बेफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ जोंनि बर' हारियाथ' ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां फोरबो फालिबोदों बेफोरनि मा दाउ औ मेनानो जाहैबाय जोंना बैसागु बैसागुखौ गोदो गोदाय माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा सात दिनसो माने बहुत गोबाव गोबाव दिन मेनलि सात दिनसो फालिनाय जायोमोन आरो अ बिदिनो मोसौ थुखैनाय बिदिनो मानसिनि बा ओ सोरखौबा मान होनाय बेबायदि लायै लायै माने ओ
गिबिनिफ्राय सो सातदिनसो फालियोमोन आरो बैसागुखौ
औ
बिदिनो उम ओ गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ अमान होयो बिदिनो सोरबा सुबुंनि ओम सोरबा सुबुंनि गेदेर बा नोंसिनि न'खरनि सोरबा थैनायफोर दंबा बेफोरखौबो बैसागुनि एक तारिकाव माने मान होनानै बावो आरो बिसोरखौ आरो बिदिनो गिबियाव जायो जोंना मोसौ थुखैनाय बा मोसौ थुखैैयिनि मोसौ थुखैनाय खालि जोङो ओ गोखा गोखै बिदिनो बुथुमनानै जायो ओ सुबुंफोरा फोथायो आरो बैसागुनि बे एक थारिकाव माने गोखा गोखै बिदिनो बुथुमनानै संनानै जायोबा माने मोजां जायोबा बिदिनो माबा मोनसे ओ बेराम आजारनिफ्राय बारग'यो बेबायदि फोथायो आरो बेबायदि फोथाय फैनानै बिदि खांनानै जानाय जायो बेनि उनाव बिदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उननि नेक्स्ट दिननिफ्राय जोङो बिदिनो न'खर न'खर थांनानै मोसायो। रोजाबो बिदिनो रंजानानै बिदिनो ओ सोरबा माइरं हरो रां हरो बिदि आरो बैसागु मोसानायाव ओमफाय गुबुन गुबुन ग्रुप थायो माने ओ सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै गथ' गथाइ बिदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा गावबा गाव ग्रुप थायो। बिदिनो ग्रुप ग्रुप जोङो थांनानै बिदिनो न'खर न'खर मोसाहैयो आरो ओमफायो मोसाहैनानै बिदिनो सोरनिबा रां हरनाय बा माइरं हरनाय बेफोरखौ आजावनानै लाबोयो। बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो बाथाय माने ओ बिदिनो सोरबा न'खरनिस मानसिफोरा अननानै जाग्रा लोंग्रा बायदि बेफोरबो होनाय जायो आरो बैसागुनि नामाव। ओ बैसागुआवथ' मेनलि बर'फोरनाथ' जौ जेरै बेफोरबादि लोंनाय हुदा दंखायो नालाय बेफोर नेमखो दासिमबो गाराखै आरो माने दासिमबो मानिनानै बेबादि सोलिबोयो बेनि उनाव दङ' जोङो मागो दमासि बा मागो मागो दमासियाव इदिनो फिथा बायदि सावनानै जायो मागिनानै जायो बेबायदि आरो। माने आं इमान मोजाङै मिथिजोबा माने जोंथ' इदिनो ओ इमान गुबुनावसो फरायहैयो नालाय इमान थाबाय थानो मोना नालाय बारा मिथिया आरो माबादि जायो माबादि मायो। बिदिनो न'फोराव फैबाय थानो मोना नालाय खिन्थु जाखिनि मिथियो बेयो जोहा मागो समाव बेबादिनो ओ बेलागुर बायदि सावनो सावो आरो। ओमफाय बिदिनो ओ पिकनिकफोर लावखार ओंखारफोर जानाय जायो बिदिनो जमा जमा थानानै बेलेगुर बानायनानै माने खौ फुङावनो सावो आरो। ओमफाय जोंहा फोथायनाय दंदि ओ बिदिनो मागोफोराव माब्लाबाफोर बिदिनो दाउखा बायदिसिना बिदि गाबोना बे गाबैनि सिगां माने खोमसियावनो दुगैनानै बेलागुरखौ सावनांगौ बेबायदि फोथायनाय दं आरो जोंना। माने नोंगौ ना नङा मिथिया जिखुनु सुबुंफोरा बुङो आरो फोथायो। माने उन्दैयावथ' गेदेर जानानै जों न'फोराव थाबाय थानो मोना नालाय बेफोरखौ माने फालिबाय थानो मोना आरो। गुबुन फरायहैयो नालाय फैस्लाबनो मोना। खिन्थु जाखिनि मिथियो बे बेनो आरो ओ बेलागुर सावो बिदिनो मागो दमासियाव। फिथा बायदि सावनानै बेखौ जायो। बेबादिनो आरो जोंहा दङ' खेराइ फोरबो बे बे खेराइ फोरबोआ खेरायफोर बाथ' बाथौफोरनि मेन आरो बेखौ खेराइ फोरबोआव दौदिनि बायदिसिना बेबायदि मोसायो ओमफ्राय खेराइ मोसानायफोरबो बेफोरबायदिबो जायो आरो ओमफाय बैसागुआव माने जोंहा ओ मोनसे फेस्टिभेल दंबावहा बेयो ओ क'क्राझारनि क'क्राझारथिंजाय बे ओ मा हाजोमोनथाय बेनि मुङा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ बावखुंग्रि
औ बावखुंग्रियावबो मोनसे फेस्टिभेल जायो आरो बैसागुआव
औ
बेयाव बेयावबो फेस्टिभेल जायो खिन्थु आं थांफेराखै आरो खोनादों। माने बर'फोरनि मोनसे गेदिर बैसागु समाव माने गिदिर फेस्टिभेल जायो बावखुंग्रि हाजोआव बे होननानै खोनादों आरो खिन्थु आं थांफेराखै नालाय माबायदि जायो बेफोरखौ मिथिया।
औ
खुलुमहैयो मानसिफोरा बेयाव थांनानै माने साननायफोरा जाफुङो बेबायदि खोमा आं मिथिजोबा माने।
औ
बिनिनो खेराइ फोरबोआथ' बिदिनो माने बेबो दा बारा जाला गोदो जायोमोन माने गोदो दा बिदिनो गेजेर गेजेर बोसोरनि उनाव फालिनाय जायो खोमा बिदिनो दौदिनिफोर लाबोनानै।
बेबायदिनो औ जोंहा बर'फोरनियाव माने गारजा फुजा होनाय बे नियमबो दं आरो बिदिनो बर'फोरनि फोरबो होनबाथ' जोंहा मेलला फोरबो दं माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो सानग'नो हायि फोरबो माने फालियो आरो खिन्थु जोङो मिथिजोबा दाथ' माखासेया गोमालांबायबो माने माखासेखौ फालिनायबो जाला। गारजा फुजा होनाय बे नेमा दाबो सोरबा सोरबा सुबुङा मानियो आरो सोरबा सोरबा माने फुजा होनाय जायो बे फुजायाव माने बिदिनो दाउ बोरमा बायदि माने जा हायो बेखौ माने बोलि होयो आरो बोलि होनानै इसोरखौ खुलुमो बा मान बावो बिसोरनो बिदिनो
उम
ओमफाय सुबुंफोरखौ जाहोयो आरो लिंहरनानै गारजा फुजा होनायनि नामाव बे
औ
औ बिदिनो आरो माखासेफोरखौथ' आङो मिथिजोबला नोंथाङा मिथिनाय खिनिखौ माने फोरमायनो हागोन
आं बे आंबोथ' ओ खेराइफोरखौ आं बारा मिथिया आङो। औ मागो मागो आरो बैसागुखौल' मोजाङै एसे मोजाङै मिथियो आरो बाखि खौथ' आङो बारा इसे मोज्जां मिथिया
अ बे जाखिनि औ जाखिनि मिथियो बेखौ फोरमायना होबानो जाबाय। माने मिथियैखौ? मिथिहैनो हागोन ना बेनिखायनो औ
नोंथांङा बुंनाय बायदिनो बैसागुखौ स्नि सानसिम नाय जायो बिनिफ्राय बेयो जोंङो मावग्रा बैसागुखौ गोदान बोसोर। फोर महरै फालिनाय जायो। बैसागनि एक थारिख आव नोंथांङा बुंनाय बिदिनो मोसौ मोसौ थुखैयो दैमाफोराव आरो बेयाव मोसौव थुखैनायाव लाव फान्थाव सिबिं सिबिं ओमफ्राय गम बेफोरखौ मोसौनाव सारो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोसौखौ औव दिग्लिथि दागा मा होनो बेजों बुनानै लांङो आरो।
औव
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय सेकेणड देव मानसि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो। बेैदिल बर'फ्रा बयबो गोदान दख'ना गामसा गाननानै गिदिरफोरनिफ्राय गेदेरफोरखौ खुलुमो मान बावो। अला आरो ओमफ्रायफ्राय बिदिनो आजिखालिथ' बैसागु फोरबोखौ बैसां आवबो लांनाय जाबाय माने फांसन बायदि जायो सिंगार लिंहरो जों गामिनि गामि माने दरथाम दरब्रैसो गामि ज' जानानै खुंनाय बेफोरबायदि जायो आरो जयै रंजायो रोजाबगिरिफोरबो लिंहरो मोसागिरिफोर लिंहरो
औव
ओं आरो मागो होन मागो मागोखौ मान जेनेबा माबा जोबखांजोबनायनि उ माइ गायखांजोबनायनि उनाव जेनेबा नोंङो फिथाइखौ मोनायबा मोनबा बेखौ बेनि नों बेनि जै नों माबानाय जायो आरो फालिनाय फोर ब म माइरं फिथा आरि बानायायो।
औव औ बिदिब्ला समाबो जानो हमबाय नोंथां? नोंसांनिफ्राय मिथियखो मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दा दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों।
औ दे
औ